हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना
खोनादों नोंथां
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा सानफुनि
औ नोंथां जाखांबायमोन
माबा ओंख्रि नोंथाङा औ
नोंथां आलुजों दाउ बेदरजों द
अ जोबोद गोथाव आं नोंथांजों फन हरनायनि जाहोन खोथ स
खोनायासै नोंथां हेलौ औ खोनाबाय नोंथां
बेलहैनो हानाय सम मोन दा
औ दे
आङो नोंथांजों आलुसो माबोरै आलुखौ माबायदि लायो मा मा गि मा मा रोखोमनि आलु दखानाव जों आलुखौ मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बेखौसो सावरायनो थाखाय आं नोंथांजों फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथ सावरायलांगोन दे
नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आलुखौ मा मायाव संजायो
हेलौ
हेलौ खोनादोंना औ अ आलु माबोरैहाय गायो मा माजों आलुआ जाजायो खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा
औ दे होमबा फोरमायना हो
आं आलु गायनायखौनो फोरमाय जानोसै नामा
औ दे फोरमाय जायो
गिबियावनो जोङो आालु गायनोब्ला आ
औ
एबा नवाव थानायान मोसौ हालेव हालेवना लानाय जायो आरो
औ
जेब्ला हाया मोजां गुरै फोमोनजायो अब्ला जोङो सिगांनि थाखानाय एबा हाथायाव लायैनो गारि जालिखौ जो जोलैखौ लायनानै जोङो आलुखौ एसे हाख्लाबनानै होनाय जायो हानायनि उनाव
औ
नांगोलजों लानायनि उनाव जोङो आलुखौ एसे गोजान गो औ होननाय जायो आरो जेब्ला लाइन मोनसेयाव होखां होखाङो अब्ला जोङो हाखौ खोबनानै होयो। खोबनानै होफिनो
औ औ
जोङो बांसिनानो आलु बो गोबां गोजां आललिखौ गोजां बोथोराव गायनाय जायो आरो।
औ मा समनिफ्राय गायो?
गोजां बोथोराव जायो जोङो ओंखायनो जेब्ला आलुखौहाय हायावहाय गायखांजोबो अब्ला जोङो बिनि सायाव जिगाबखौ खोबनानै होनाय जायो। जाहाथे आलुवा था थाबनो मोजाङै ओ खुवाथ' जोबोर खुयो नालाय गोजां बोथोराव थ' आलुवा जेरै ब्ला खिलियो अब्ला थैयैनि थाखाय जिगाबखौ सायाव होना दोननाय जायो आरो जाहाथे गुसुजों थैलाङा आलु गायनाया
औ औ जोबोर मोजां नोंथां। औ
नोंथां बेफायलाय माबायदि गायो आलुखौ?
जोंनिथिंबो बिदिनो गायो नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों नाथाय नै जोंनिथिंजाय खायफा खायफायानो ओरैबायदि खालामो नोंथां जेब्ला माइ हाखाङोना माइ हाखांनानै बे नाराथिलियावहाय नाराथिलियावहाय ओरैनो एसे एसे हाखर खो बांद्राय जावा एसे एसे ओरैनो गोथौ खालामनानै बेयावनो जेबो एवा लाबानो बे आलुखौ बा सोरबा खायफा बायदिया हाखावबो खायफा बायदिया गथा गथाय फिसा फिसा लाबोखायो नालाय थेरे थेरे बेखौ थोंजोङैनो गायनानै होयो आरो बिनि उनावहाय हाखौ एसे एसेखो गोथौ खालामना लानायनि हाखौ फबनानै बेहाय बे नाराखौ सायाव होसिनना होयो आरो नोंथां बिदिखौ गोबां खम बेफोरबायदि खालामनाया अब्लाबो खायसे बायदिया सोरनिख'बा नुना नै बा बैनिखौ नुनानै एसे सोलोंहांबाय आरो नाराथिलियावनो थोंजोङै बेफोरबायदि गायनायखौ आरो बारा बिदि ट्रेक्टर बा हाल एवनायखौ एवनाय ओ बाहाया आरो बेहाय बुंनो थाङोब्ला जायफोरा बेफोरबायदि आबादखौ बा मावदों आलुआबो बेदरा थाङो होननाय खोनादों आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि सो से सोंथि बा आलुआा मा मा जातनि बा मा रोखोमनि थायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ दे
आलुनि जादखौथ' आं बारा मिन्थिया होनोमब्लाबो आं मा मा मिथि बेखौ फोरमायना होनोसै नोंथां
औ दे
आलुखौथ' ओरैनो आङो मिथिनाय बायदियावथ' आलु गोजा थायो होननानै मिथिगौ गुफुरबो थायो आरो मोनसे भुटाननि आलुबो थायो नोंथां।
औ औ औ नंगौ औ औ नंगौ आरो बे मा होनो पाटनाय आलु ना मा होनो नोंथां बे गोजाया
बेखौथ' आं मिथिया नोंथां आं आलु गोजाल' जा मिथिगौ
अ अ बे आलु गोजाखौनोथ' पातनाय आलु होनो खोमा आरो बे फिसा फिसा बे बादाम आलु ना मा होनो बे। औ फिसा फिसाया अ बादाम आलु ना मा बुङो खोमा आरो ओरैनो नोंथां आलुखौ मा मा ओंख्रिजों जाजायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना
औ नों थां आलुआ थ' बयजोंबो मिलायजोबखायो नोंथां
औ औ
फार्स्टआवनो आं बुंगोन आंथ' आलु फाजा एवनायखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो आलुआ बाथोनबो जाजायो
औ
गासैबो ओंख्रिजोंनो मिलायजोबो जेरै कबि होन फान्थाव गाजर बेदरफोर जों गासैजोंबो मिलाय जोबो आलुवा
औ औ औ नगौ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङालाय आलुखौ माजों जानो बांसिन मोजां मोनो?
बुंनो थाङोब्ला आङो आलु गाव गोजाहायनो जानो गोथाव मोनो ओंख्रि संबाथाय आलु गोजानो ओ संनानैहाय नाजों नाफोर बा नाफोरजों संनानै ओ आंनि आलु सं ओंख्रिखौ आं ओरैबायदि सङो आलु गोजाहाय आलु बा नाजों सङो आरो आलु गो जायगायाव जेबो मैगं होफादेरा आरो आङ ओमफ्राय बेहाय जेब्ला जों आलुखौ संबाय संनानै मोननो गोनाङावहाय मोनसे बै गोखै थाइखा ना थाइखा होनो जोंनिथिं नदां थाइखा फिथाइ बे थाइखा फि फिथाइखौ जोंनाव बाजारावबो सिथा सिथा हानानै फोरान गोरान खालामनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बेखौ आङो बायनानै लाबोयो आरो ओमफ्राय बे जेब्ला आङो आलु ओंख्रि संगोन अब्ला बेयाव सिथासे गारनानै होयो आरो अब्ला जो आलु ओंख्रिया एसे खेजिर खेजिरहाय नै दा गरम बोथोरावहाय जानो मोजां जायो दाथ' नै दा आलुआ बोराय जोब्बाय नालाय नोंथां दा जेब्ला आलुआ बोरायो नैबे भुटान आलु बा बायदि बे आलुफ्रा दा जानायाव गोदो मोननो मोनो नोङा होमबा नों थां बे समावहाय नैबे थाइखाखौ जुदि होफायोबाथाय बि आलुखौ गोदै मोनजाया आरो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला आङो बांसिन आलुखौ जेब्ला आलु गोरलै ओंखारनाय सम बे समावहाय बांसिनै आङो सिफ्लेना जानो गोथाव मोनो नोंथां बाथोन बाथोन सिफ्लेनानै बेखौ जानो गोथाव मोनो आरो बे समावहाय आरो बेदरजों जानो मोजां मोनो दाथ' बुंनो थाङोब्ला नै जोंना उन्दै उन्दै खुदियाफोराथ' दाना आलु नङाबानो ओंखाम जाया नङा होमबा नोंथां औ दाथ साब साफ्रोम जि जिमानखिनि जोंनि ओनसोलावहाय बा दाब दाब जायगायाव जिमानखिनि जोङो उन्दै उन्दै खुदियाफोर जों नुयो बिसोरनो माने ओंखाम जाग्राफ्रोमबो माने आलु नांगौ बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि आरो आलुआ जों बयजोंबो मिलायो बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला आलुखौसो मैगंनि राजा राजा बुंनो हायो नङा होमब्ला नोंथां बेे जोंबो आलुआ मिलायो जों जोगोनारजोंबाबो बा मैथ्रु फिथाइजोंबाबो बान्दा खबिजोंबाबो फुल कबिजोंबाबो बेदरजों जानोबाबो जोंनो आलु नांगौ बा नाजों जानोबाबो जोंनो नांगौ जिखनि जोंनि बे मैगं थाइगंफोर दं बा मैगं बे मैगंनि समावहाय जों लाइ लाफा ओंखारो बे समाव खारै जाबाबो जोङो ओंख्रि गोबाब जानाय समावबो जोङो बे आलुखौ दरफा दरनै होफानानै बे समावबो जों जायो मोनफ्रबो बिथिावनो बे सानफ्रोमबो ओंख्रियावनो मिलायो आरो आलुआ ना होमबा नोथां
नंगौ नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि नोंथाङाथ' आलु बाथोन जानो गो थावानो होनदों आं
औ औ
ओम नोंथाङा आलु आलुखौ माब्रैहाय रुयो दैयाव रुयोना ओंखामजों रुफायो आरो बे
मोजां जोबोर मोजां सोंथि आङो बांसिनानो आङो दा ओंखामाव रुफाया आं मा खालामो गुबुन मोनसे आइजेंआव बा मोनसे कुकारफोर लानानै एक्सट्रा माबा गुबुनहाय मोनसे गाव गोजाहाय जों आङो रुनानै लायो आरो जों जोङो रुनानै लाखा मालाबा जुदि आङो बनजों जुदि ओंख्रिफोर बा संनाय जायोबा बेनि बननि अरखियावहाय सावनाया सावनायखौ बांसिन मोजां मोनो मोदोमफ्रु मोदोमसिनो आरो सावनाय आलुआ सिफ्लेबा बिदि आरो आं आं आरो माब्लाबाबो ओंखामाव होफाया दे नोंथां आलुखौ ओंखामखौ बारा मोजां मोनजाया आरो बोरैबा आलुनि सेनखौ ओंखारनाय बायदि मोनो आरो आरो जोंङो ओंखामाव होब होफानाय लोगो लोगोनो आलुआ ओंखाम सिंफोराव हाबसोलाङोना बे ओंखामखौ जों होमबाना एरख'बाय थानांगौ जायो बेनिखायनो आङो गुबुन मोनसे आइजेंआवहाय गाव गोजा रुनानै लायो आरो अब्ला जोङो नागिरनोबो गोनांथि गैया थोंजोंयै जोङो आलु बिगुरखौ जों गारनो हायो आ ओ अब्ला नोंथां जोंना नै समाबो जाबाय उनफोराव सम मोनोबा रायज्लायबावगोन दे नोंथां
औ जायो नोंथां
औ दे